ह औ नोंथां खोनाबायना औ थां गोजोन मोनाबलि नोंथांनिसिम ओ गाहामलनाय जासि हरग्रोबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
ओम दा जोङो दानिया नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना जाबाय जोङो माखासे ओ दावबायनायनि सायाव ओ सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आं नोंथांनावनो गिबि सोंथि खालामग्रोसै नङा नोंथां। ओ नोंथाङा गोदोनिफ्राय दासिम ओ बबे बबे जायगायाव दावबायखांखो। आरो दावबायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स माबायदि रोंगौथि मोनखो जेनेबा। माबायदि मोन्दांथि मोनबोखो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां। आंथ' बांद्राय बिदि दावबायाखै थेवबो एफा एनि जा दावबायबोदों एबा जा बेरायबोदों बेखौ नोंथांनि सायाव फोरमायनोसै आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो आङो दावबायबोदों जेरै ओ आफपार आसामनिफ्राय आरोना आफपार आसाम बिदि जरहाट जरहाट औ जहार ओमफ्राय खिर'दल ओमफ्राय बिदिनो मा बुंगोन बेखौ
नंगौ।
बावबायबो आरो ना ओमफ्राय गुवाहाटिफोराव बेरायदों बेलथला ओमफ्राय बिदिस सनाफुर ओमफाय ओ सेरा पाथि होनो आरो ना ओमफाय लख्रा बिदिनो दावबायबोदों आरो मेरला बिदिनो सुकि बगा माथि बेफोरबायदिथिं बेरायदों आरोना ओ बिदि आरो क'क्राझार ओरै दावबायबोबाय। ओमफ्राय बिदिनो गोबां औ औ।
बे बुंलां नोंथां।
बिदि बारा बांद्राय बिदि बेरायनो थाङा आरोना बोसोराव बबेबा खोनफा खनै बिदिल' थांनाय जायो एफा बेरायनायबो थाङा। दासान्दिथ' ओ बेरायनोनो थांनो सम मोनाखै। समनि थाखाय दाथ' गासैबो मिथि खायो गायनाय फुनायनि दिन एबा गासैनिबो न'खराव ओ दैज्लां दिनाव एफा एनै ओ जानो थाखाय बोस ओंखाम जानो थाखाय एसे एनैबाबो गायनाय फुनायाव बेस। थानांगौ आरो ना न'खर न'खर गावबा गाव बिनि थाखायनो बेरायनो थांनो मोनथ'वाखै ओ जुदि गायनाय फुं फुनाया जोबो अब्ला थांगोन निस्सय ओ औ।
ओ बेरायनाय होनोब्ला नोंथां बेरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थानानै समाव दुखु सुखु जायोब्ला जोङो माने एसे बाहेरायाव ओंखारनानै ओ बेरायथिङोबा माने गोसोनि दुखु दाहा जानानाय मेंनाय गोसोआव मेंनानै थाना बे फोरखौ माने जोङो रेजें आरो‌ स्रां मोनो नङा होमबा नोंथां औ आरो जोङो न' सिङाव सानफ्रामबो थाबाय थायोब्ला बा मोनसे जायगायावनो जेब्लायबो थाबाय थायोब्ला माने ओ गावनि साननो ओ हनाय साननो हानाय मोनसे बुजिनो हानाय माने बाहेरनि गुनफोरखौ जों मोननो थाङा नङा होमबा दा बेनिखायनो ओव बेरायनाया जोंनि थाखाय माने जोबोर गोनांथार नङा होनबा नोंथां दा जोङो बेरायोबा माने जों गोदान गोदान ओ सुबुं अनजिमाखौ लोगो मोनो ओ मा उम दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम थाङोबा जोङो नैबेनि कालचार जेनेबा जोंनि जा जायगानि ओनसोलनि थासारि दा बै ओनसोलनि थासारिखौ जोङो मिथिनानै फैयो आरो बै गुबुन जायगानि रावफोरखौबो जों एसे मिथिनानै फैयो बै जायगायाव माबायदि जायो माबायदि थायो बैफोरबोनि माखासे कालसार। माखासे हारिमुफोरखौबो जोङो मिथिनानै फैयो दावबायोब्ला नङा होमबा। थां ना औ दाव। दावबायनायनि ओ आसोल मेन सुबुं अनजिमानो गोनांथारानो जाहैबाय। जोङो माखासे समावबो जोङ रंजानायनि थाखायबो जों दावबायै नङ होमबा नोंथां। माने गोबाव सम खामानि। न'आव थानानै खामानि मावबाय थायोब्ला जोंनि देहाया गोबां मेंनानै थायो नङा होमबा नोंथां। औ मेंनानै थानायनि थाखाय जों बेखौ। खौ ओ गेजेर गेजेर जेनेबा बोसोरसेयाव जोङो हायोब्लाबो खनथाम बा खनब्रैखौ जोङो। ओम गावनि खामानिखौ दोनथ। थ'नानैब्लाबो एसे बेरायहैयोब्ला माने जोङो गोबां सान्थि मोनबोयो आरो नोंथां। माने गोसो आरो खर' मेलेमनि साननायफोरखौ माने स्रां जाबोनाय बायदि मोनो।
औ।
औ आरो जोङो बेरायनाय औ नंगौ नोंथां आरो जोङो औ बेरायनानै। ओ गोबां मोनफेरि बा नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुनानै माने जों मिथिनानै फैयो। आरो माखासे सोलोंनो मोनफेरि बुस्थुफोरखौबो जों सोलोंनानै फैयो नङा होमबानों। थां ओ दा औ। दा जेनेबा जोङो मोनसे ओनसोलावल' थानानै जों जोंनि भारत। हादराव मा मा दङ बेफोरखौ जोङो मिथिया लासे जुदि न' सिङाव थाबाय थायोब्ला। अब्लाथ' जों जेबो गियान मोनै बायदि सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं जानानैब्लाबो। माने सोलोंथाइ गैयि जानानै थायो नङा होम।
औ नंगौ नोंथां।
दानि जुगाव‌। जों मबाइलनि जुग जेनेबा टेक्न'लजिनि मु- जुग जोङो मबाइलावनो माखासे एरियानि सावगारि माखासे जायगानि ओ- माबाफोरखौ ओ- राजखान्थि माबा ओ थासारिफोरखौ जोङो मबाइलावनो नुयो नङा होमबा नोंथां थेवबो जोङो मबाइलाव नुनायजों ओ-मेगनाव नुनायजों जों माने गोबां फारागथिखौ मोनो आरो नोंथां औ आलादा दा जों थिग बेखायनो जोंनि गोसोनि माखासे दुखु मेंनायफोरखौ बावगारनो थाखाय जों दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो नोंथां औ आङो बो- सोरनैसो सिगां ओ- दिल्लीयाव दावबायहैदोंमोन नोंथां माने बे दिल्लीयाव थांनानै जे नुहै बैनि थासारि बैनि बारहावाया माबायदिमोन माने थांनानै आं नांहै -माने एबा जोंनाथ' जोंनि आसाम जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि जायगायाव थाजिम जायगा- बारहावायाबो सिदोमा गुसु थानो थाखाय मोजां मोनो नाथाय बै ओनसोलाव जोङो गरम बोथोरनि समाव जोङो बिनि बारजों थानो हाया मानो होनबा ओजों सोनाबारि ओ-दिल्ली बायदि जायगानि ओ-बारहावाया माने गोरान जोंनिया गोलोमदै गयोब्ला बिसिनिया गोलोमदै गवा बिसिना माने खामखांनायसो मोनो आरो नोंथां दा थिग बिदिनो जुदि आं दावबायालासिनो बेखौ मबाइलावल' नायनानै थायोब्ला अब्लाथ' आं बैनि थासारियाव माबायदि मोनो आं बिखौ मिथि नङामोन नङा होमबा नोंथां दा आं बै जायगायाव थांथायनानै आं गावनो हारसिं खुद ओ-माने एक्सपिरियेन्स लाहैनाय बायदि ओ- लानानै जेनेबा आं मिथिनो मोनबाय जे बैयाव गोलोमदै ओ ओ-गनो नागिरा माने खामनायखौसो जों मोनो आरो दां औ बिदिनो ओ बेरायहैदोंमोन जों ताजमहलाव थांदोंमोन जेनेबा जों लेखायाव ओ-ओ फरायबोनो मोन्दोंदि ताजमहललााव ओरैबायदि ओरैबायदिनो जों फरायनो मोनोमोन नङा होमबा दा बेखौ जों मेगनजों मेगनजों नुहैनानै माने गोसो जोबोर गोजोननाय मोनो आरो नोंथां ओ- बेखायनो ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां औ औ औ आरो जों दावबायनानैनो माखासे ओ- सोलोंनो गोनां ओ- थानायफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो आरो जों ओ दाबसे जायगायाव थांनानै जुदि जोङो माबा मोनसे सोलोंनानै गावनि जायगायाव जोङो। बै सोलोंना लाबोनाय ओ- बिगि-ओ-माबाफोर-ओ खामानिफोरखौ जुदि गावनि ओनसोलाव गाय सनफैनो हायोब्ला अब्ला जों बिजोंनो गोबां ओ माने गुबुनफोरखौबो मुलाम्फाबो जायो आरो गुबुनफोरनोबो जों फोरोंफैनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो खोथा। मानो होनोब्ला जोंनि थाखाय दावबायनाया जोबोर ओ- गोनांथार ओ- बिदिनो। दावबायनो थाङोब्ला ओ- रोङैखौबो रोंबोयो। नुफेरैखौबो नुफैयो बिदिनो मोनथियैखौबो मोनथिबोयो। सोरनिबा ओ-ओ गियान गैयैखौबो जों गियान आरजिना लानो नै फैनो हायो बेफोरबायदिनो आरो ना ओ- बिनि थाखायनो जोंनि थाख- दावबायनाया जोबोर गोनांथार ओ सम मोनोब्लानो जोङो दावबायनो थांनांगौ एबा बेरायनो थांनांगौ आरो ना जेसेबां हायो एसेबांनो जों बेरायोब्ला गाहाम आरोना बेखौ।
टाइमखौ ओ- एसेबांबो नङा आरो ना। गावनि नांगौखौ थांनांगौ बेरायनांगौ बिदि। बिदिल' नङा जे ओ जेबो मावा दाङानो बिदिल' उदां उदां बेरायथिंबाबो जाया बेरायनाय समाव बेरायनांगौ मावनाय समाव मावनांगौ। जानाय समाव जानांगौ आरो बिदिनो आरो ना बिदि नांगौ। गोबां सोरनिबा गुबुन न'आव बा गुबुन थां फेरै न'खराव थांनानैबो जोङो गोबां गियान आरजिना लाना फैनो हायो एबा गोबां खोथा मिथिफैयो सोरनिबा गुबुन जायगायाव गुबुन गामियाव जोंनिनो। दा न'खरावनो जा आलासि सोरनिबा जाथि खुरमाफोराव थाङोब्लाबो गोबां गियान आरजिना फैनो हायो। एबा बिसोरनि थासारिखौ नुनानै जोंनिदों बिसोरनिजों। गोबां आलादा बेफोरबायदि मोनसे मा होनो बेखौ नु नो मोनो आरो ना मोनसे गियान आरजिनानै
माने जोङो दाउ औ जों नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो माने। जोङो दावबायनानै गुबुन हारिफोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरखौबो जों नायनानै माने माखासे सोलोंबोना
सोलोंबोनो हायो।
मानो होनबा जों एखे रोखोमैनो औ नंगौ औ जोङो। न'आव थानानै एखे रोखोमनिखौनो सामफ्राबो फुंनिफ्राय मावनानै मोनासिम बेनो सामफ्राबो जुदि मावबाय थायोब्ला माने आंगायनाय फैयो आरो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो जा गोदान गोदान खामानि मावनांगौ बे माने गोदान खामानिखौ जों मावनो रोङा आरो नोंथां। जेनेबा औ दा बेखायनो जोंनि थाखाय बेरायनाया गोनां। मानो होन बेरायनानैनो जोङो माखासे रोङि बा नुफेरै मिथियै बुस्थुफोरखौ जोङो। सोलोंनानै लानानै जों गावबा गावनि न'आवबो बाहायफैनो हायो नङा होमबा नोंथां।
अ नांगौ औ।
औ
बिदिनो ओ खोनफा खननै बेस बेसेबां हायो एसेबांनो, बेरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोनां होननानै आं सानना लायो आरोना? गावनि ओ ब्रेनाबो एबा मायेनाबो एसे ओ बेरायनो थाङोब्ला चेन्ज जाना फैयो माने एसे,
सैथो
बेफोरबायदिनो माइन्दफोरखौबो मालाबा फ्रेश खालामनो थाखाय, बेरायनो थांनांगौ आरो उम बेनो आरोना नों नोंथां दा नोंथां ओ जोंनिया समाबो, बारा गै
नोंथां औ नंगौ नंगौ जिखुनु बेरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां जाहा बेहाय। बेनोसै नोंथां दा आं नोंथां, जोंबो माखासे मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय नोंथां ओ नोंथांनि थाखाय, ओमफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय, औ दे औ दे नोंथां